औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा एसे सम दं ब्ला जोङो मो दमासिनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां? औ।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ। औ से मागो दमासि औ औ खोनादों नोंथां। औ जेरै औ जेरै मागो आगो दमासि बेथ जोंनि बरफोरनि मोनसे बेबो आंगो फोरबो आरो नोंथां बे खौ जोङो गोजां बोथोर जेरै जानुवारि फु फु दानाव जायो आरो गोजां बोथोर बिसोर समाव जायो आरो मागोआ औ बे समाव जोङो जेरै जोङो जोंनि जेरै फिथा सौराय बेखौ जोङो जा खालायो आरो मागो दमासियाव जेरै जङो लावदुम फिथा जेरै एन्थाब फिथा जेरै बे बे खौ जोङो जानाय जायो जेरै माइब्रा माथा जों बेखौ देना जानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ जेरै जोङो गिबि सानखालि जेरै जानुवारि खालि जोङो फेलाग्रु सावनाय जायो आरो नोंथां बिनिखायनो जोङो औ जेरै जोङो माइ हानानै बेयाव नारा थोलि जायोना बे नारा नाराखौ जोङो हानानै जोङो बुथुमखाना लानाय जायो आरो नोंथां जानुवारिनि आवगायनो औ बेनि उनाव उनाव जों बेखौ औ बुथुमखांनानै जों बेखौ जेरै जोङो औवाखौ जोङो दाननानै बेयाव जोङो जमा खाज्रा नाय जायो आरो थसे थसे गायनानै नोंथां बिनि सिङाव जोङो नाराखौ सोना होनाय जायो बिनि उनाव जेरै थालिर बिलाइ गोरानफोरखौ गय बिलाइ गोरानफोरखौ जों सायाव होनाय जायो जायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो फुङावनो जेरै जोङो बेयाव खानाबो जानाय जायो आरो बेयाव जोङो नारानि नफोर लुनानै जानुवारियाव खाना जानायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो जेरै दावखा अखा गाबियावनो सिखारनांगौ आरो फेलाग्रु सावनो समाव मानो होनोब्ला जेरै गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेखा जोङो दाउखा नुयियावनो दुगैयोब्ला सिखारनानै जोङो जेरै फेलाग्रुखौ सावोब्ला जेरै जोङो थैनायाव जब्लाथाय दाउखा जाया होनो आरो गोदोनि सुबुंफोरा जों बेखौ फोथायनानै औ दुगै लोबैनो जोङो फुङावनो भेलाग्रुखौ जोङो सावनाय जायो आरो नोंथां आरो बेयाव जेरै औ फेलाग्रु सावरबाथाय मोनसे जोंनि खुगा मेथाइ दङ' ना जेरै थुम बेला ग्रु मोसानि बिगुर बिदि होनो आरो।
बिनि उनाव जोङो भेलाग्रुखौ मानो सायनांगौ होनब्लाथाय जोंना ओ जेरै देहानि बेमार आजार ओ खारो होननायलाय जोङो फेलाग्रुखौ सायनाय जायो आरो नोंथां थां मागो दमासि समाव बिनि उनाव जोङो सेथि खालार खालि जोङो जेरै ओ मानसिनि बैसागु जेरै जोङो ओ बेयाव जेरै सैमानि बैसागु सैमानि मागो दमासि बिदिबो फालिनाय जायो जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो ओ मानसिनि बैसाग मानसिनि जेरै दमासि फालियो आरो जेरै जोङो ओ गिबियावनो जोङो जेरै जेरै गोथैसि बावो आरो नोंथां जेरै जोङो जुमाय बेद खौ होनानै जों बावनाय जायो बिनि उनाव जोङो गिदिरखौ जोङो जेरै जोङो आर'नाइ होनाय होनानै जोङो मान बावो आरो गिदिरनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो नोंथां। औ। बिनि उनाव जोङो जोंनिनो जेरै गोदान जेरै दख'ना थावसि गेरे रेगां आगरनि फास्रा बेफोरखौ लानानै जोङो गिदिरखौ मान बावो आरो नोंथां। औ। बिनि उनाव जोङो ओ नेक्स्ट दिना खालि जोङो जेरै फिथा बेखौ सावनाय जायो आरो। जेरै जोङो माइब्रानि फिथा माथानि फिथा गिबियावनो जोङो जेरै जोङो ओ फिथा देनोब्ला जोङो माइरंफोरखौ सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ गाहेनजों जोङो ओ जमानो लोगो नांनानै जेरै जों गायहेनफोरजों देनाय जायो आरो फिथाखौ ज' जनो मागो दमासि समाव। औ। बिनि उनाव जोङो फुङावनो बेखौबो सिखारनानै दुगैयै लुबै सिखारना जोरै इसिं खथायाव जोङो ओ जेरै जोंनि हानि थावा बेफोराव जोङो एन्थाब फिथा खौ जेरै जोङो सावनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला एन्थाब फिथाइयाथ' एथा फिथाया ओ जोंनो एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोंनो माइरं माइब्रा माइरंनिखौ जों बालायनाय जायो मानो होनोबा माइब्रा माइरङाव आथा थायो नालाय नोंथां माथा माइरङाव थ' बिदि आदथा गैयाना औ बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव बेयाव जोङो जेरै ओ माबा मा होनो नालेंखर बिनि उनाव सिबिं बिनि उनाव जोङो मिथाइ गुरु बेखौ होनानै जोङो एन्थाब फिथाखौ बालायनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो लावदुम फिथा होनोब्लाथ' बेथ' जोंनि बर'नि फिथाखानालै नोंथां। बेखौ जोङो औ लादुम फिथाखौ जेरै जोङो थिक्लिनि खुगायाव जेरै जोङो अनखौ होनानै बिनि ओ गेजेराव जेरै जोङो बेयावबो सिबिं जेरै ना खर मिथाइ गुरु होनानै जोङो जेरै दैहुआव जों दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ गोदौ होनानै जोङो थिख्लि फुगायाव जेरै हि गांसे होनानै जोङो बाथानि हि होनानै जोङो सावनाय जायो आरो लावदुम फिथाखौ आरो जोङो बे लावदुम फिथाखौ जोंनिया मोनसे नेम दङ' आरो नोंथां बर'फोरना औ जेरै जोङो मानसि थैयोब्ला बोसोरसे जायाब्ला बे लावदुम फिसाखौ सावनो मोना आरो नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा बुं बुंनाय लेखा औ बिनि उनाव जोङो ओ बयनिबो न'खराव जेरै जोंनाव थाव सिथाव ओ जेरै लावदुम फिथा बिनि उनाव एन्थाब फिथा, फिथा हासुं बेखौ जोङो बानायनाय जायो आरो नोंथां बैनि न'खर बेनि न'खर जोङो औ जालायो आरो नोंथां फिथा सौराय औ मागो दमासि समाव बिनि उनाव जोङो ओ गोबाङानो जोंनियाव बर'फोरना जेरै जौ जुमाय बेथ' थाखायो नालाय नोंथां बेयाव जोङो जेरै जोंना बेदर फिसा बेफोरथ' गासिनावबो थाखा यो जेरै मागो दमासियाव जोङो बेयाव ओ ज' जालायनाय जायो आरो नोंथां आरो मागो दमासिफोराव जोबोद आलासि दुमसि बेसे ओ आला दुमसिबो फैसो गारो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो भेलाग्रु सावखालि जोङो मोनसे नेम दंब्लावो आरो नोंथां जोङो जेरै जोङो गय बिफांफोराव जिगाब खायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जिगाब गय बिफाङाव जोङो जिगाब खायोब्लासो लायनो जोंनि गय फिथाइया बुरजा थायो होननायलाय जोङो बेयाव जेरै जिगाब खायो जे बे सेन्देल आलायनानै होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां थाइथों होननानै आरो औ।
मो खोनादोंना नोंथा? खोनादोंना नोंथां? ओ नोंथांनिखौ खोनानो हायाखै। आ नोंथां खोनायाखै नोंथां नोंथांनिखौ मोजां खोनानो हायाखै। खोनादोंना? औ दासो खोनाबाय नोंथां होनोमबाथ' नोंथाङा गोबाङै फोरमायबायना नोंथां जेरै बर'फोरनि बागै जेरै दमासि फोरबोनि बागै जेरै बेबो बैसागुजों समानफ्राम होनजायो जेरै बेबो मोनसे बर'निनो मोनसे रंजानाय फो फोरबो जाहैबाय नोंथांना ओ औ आंबो नोंथांनो माखासे जोंनिनो बर' नि जेरै रंजाथाइ फोरबो गाहाय फोरबो जेरै बैसागु बेखौ माबायदियै फोरबो फालियो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै।
औ नोंथां।
बैसागु होनोब्ला जोंना गोदोनि समाव जों बैसागु आबै आबौमोना थामजि सान फालियोमोन नाथाय जों दा स्नि सान फालिनायल' नुनो मोन जोंना बैसागु फोरबोआ होनोबा जों बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मिथिंगा बिमाजों सोमोन्दो थानाय होननानै ओ होननानै फोथायो आरो नों नोंथां जेरै बाव बे समाव ओ बिफांनि बिलाइफोरा गोरलै गोरलै बिलाइफोरा खिलिजोबो जेरै बोथोरा सोमखोर समायना जों बेखौ बारदै सिख्ला फैबाय होननानै मिथियो आरो नोंथां ओ बैसागु फोरबोखौ जों मारै फायो होनबा नोंथां जोंहा गिबियावनो सैथ्र दाननि ओ जोबथा खालारनिफ्राय जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां। ओ सैथ्र दानाव जोंहा बैसो ओ मोसौनि बैसागो होननानै जों बेखौ मानिनाय जायो आरो जोबथा खालाराव जेरै जों मोसौनि बैसागुखौ माबोरै फालियो होनबा जों गिबियावनो ओ जोंहा फुंबिलि समाव जोंहा मोसौखौ ओ थुखैनाय जायो आरो नोंथां जेरै जों मोसौखौ ओ अबावबा फुख्रि अबेबा दैमा अबेबा दैसाफ्राव जों लांनानै ओ जोङो मोसौखौ जेरै ओ गोदोनानि दुरुंफोर खौ जों हागारनानैबा गोदान गोदान दुरुं होनानै जोङो जेरै लावउथिजों बुवा लाबानो जोङो दिग्लिथि आरो रायदों फोरजों जों बुनानै ओ होनानै लाना थांनानै जों सबाइ सेरेब सारनानै जोङो ओ लामा ला मा सबाय सेरेब सारनानै जोङो बेखौ मोसौखौ थुखैहयो आरो। थां जेरै जों थुखैनानै उनाव बेखौहाय ओ जेरै जों दैनिफ्राय लाबोबा जों सबाय सेरेब सारनानै लाबोबाय बिनि उनाव जोङो ओ न'आव लाबोनानै जोङो मोसौनो जेरै गानहोयो आरो जेरै फान्थावनि माला आलुनि माला बिदि लावनि बिदि सुनानै मानो बेखौ मानो गानो गैया होब्ला जोंहा गोदोनि समाव ओ जोंनि आबै आबौमोना फोरमायदोंदि ओ जेरै मोनसे ओ खुगा मेथाइबो दं जोंहा जेरै बे मोसौआवनो गानहोनायनि जेरै जेरै लाव जा फान्थाव जा गिदिर गिदिर देर हानजा हानजा जा बिमा गायदे बिफा बादि बायदि बायदि दाजा होननानै फोथायनानै जोङो ओ बेखौ गानहैनाय जायो आरो नों थां आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै सारायनि हांगारखौ जोङो हख'नानै जों थाव गोथांजों लगायनानै जोङो बेखौ उनाव ओ मोसौनि मोदोमाव जों फोथा होनाय जायो माने मोसौ फोरखौ हाग्रा बंग्रायाव होलाङोब्ला जाहाथे बेखौ ओ मोसाफोरा नुनानै बिनि गाबखौ मुसाफोरा नुनानै गिनानै खारो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा बे ओ मोसौ बैसागु समावनो जोंहा जोंनि बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दंदि जेरै ओ हा हाग्रानि मैगं मैला जेरै बेफोरखौ सेजौ सेथा मैगं मैला ओ बुथुमनानै नै जायोब्ला जोंनि माखासे बेमार आजार सानाय सुनायफ्रा हामो होननानै जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना सुबुं फ्रा फोथायोमोन आरोखि बिनिखायनो जों दाबो ओ बैसागु फो फोरखौ सेजौसे जेरै जेरै मैगं मैला जेरै खिफि बेन्दों दिंखि या खुन्थाइ नाराय थालिर फस्ला बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेरै मावनि मुनि जोगोलावरि ओ गंगार दुन्दिया बायदि बायदि बेखौ जोङो खांनानै एवनानै जों मोसौ बैसागुआवनो आरामसे जायो आरो। ओ नोंथां आरो जोंहा बर'फ्रा आथिखालाव जों नुनो मोनसै दाना जोंहा मोनसे बे मो सौ बैसागु समावनो जोंहा मोनसे बावखुंग्रि होननाय सिख्ला बे सिख्लानि हाजो दङ मोनसे बे हाजोआव जोंहा गाजा गोमजायै बाव बय बो गावनि साननायफोरखौ जाफुंनो थाखाय गाखोयो आरो। थां जेरै बेयाव जेरै मा होनोम मोनलाय बे हाजोआव गा खोनो हाबा साननायफ्रा जाफुङो होननानै जोंनि बर' सुबुंफोरा फोथायनाय दङ जोङो बेनिखायनो बर' सुबुंफोरा बे हाजोआव जेरै ओ मोसौ बैसागुनि सानावनो एबा संक्रान्थि होननानैबो मोनथियो जों बेखौ जेरै बावनो जोंहा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओ जेरै बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दामजु जेरै बेफोरखौ लानानै जों बे हाजोआव गाखोफै गाखोफैयो होननानै जोङो फरायदों आरोखि नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो ओ जेरै बिनि उनाव मोसौ बैसागु जोबनाय लोगो लोगो जोंहा जेरै ओ मानसि बैसागु फोरबाय बे बैसागुआव जेरै जोंहा ओ आफा होनना गसाइफोरखौ जोंङो गिबियावनो ओ जेरै गावबा गावनि न'खरफोराव जोङो गाबज्रिबाय बेजोंनो लोगोसे खुलुमबाय सिबिबाय गिदिरा गिदिरा उन्दैनि अननाय होबाय उन्दैया गिदिरखौ खुलुमबाय मान बावबाय बिदिनो मान बावलायनाय हाबाफारि जाबाय आरो नोंथां बे मानसिनि बैसागु समाव ओ बिनि उनावनो जोंहा ओ जेरै बिनि उनाव जोंहा जेरै बिनि उनाव जोंङो बयबो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओं खारनानै आलदा आरो बोराय बुरैफोरा आलदा ओंखारनानै जोंहा गामि गामि न'खर न'खर जेरै मागिनाय होननानै बुङो बेखौ जोङो मागिलायनानै जेरै बे समावनो जोंहा बर'नि दोरोङारि जेरै जौ बेफोरखौ लोङो। जौ गिसि जौ गोरान जों बेफोरखौ मोनो बानायो होमबा जेरै माइब्रा माइरं सोरबा माइसालि माइरंफोरनिफ्राय बानायनानै जों बेखौ लोङो आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहाबाव बर' सिख्लाफोरा गानो जेरै बर' हिनजावफोरा गानो आइजोफोरा गानो जेरै जेरै गाननाय जोमनाय दख' ना ओ बायदि बायदि आरनाइ फालि रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा बेजों लोगोसे जोंहा गामसा गामसा आर'नाइ बिदि गाननानै मोसायो आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि दोरोङारि दामजु जेरै खाम, सि सिफुं, सेर्जा बेफोरखौ लानानै जों बर'फोरा बैसागु समाव रंजायो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे मागि मागि जोंहा आरो जोबथानायाव जोंहा जेरै जयै जाय मागिनानै मोननाय जोंनो आबै आबौमोनहा अननानै हरनाय जेरै ओ एसे एनै दुखिनाफोरखौ जोङो बे ज'नो लावखार ओंखाम ज' जायो आरो आरो बिदिनो जोंहा बैसागु फोरबोफोराव गोबां रोखोमै जेरै ओरै खोथायाव जोंहा जेरै गामि ओनसोलफोराव मोनसे जेरै बर'फोरनिनो सोरबा मेथाइ रोजाबगिरि बे बेफोरखौ फावखुंग्रि फोरखौ लिंहरनानै जोंहा जोबथायाव जों रंजायो आरो नोंथां। ओ बेनोसै होमबा नोंथां जेरै जों बैसागुखौ मारोरै फालियो होनबा जेरै बर'नि रंजाथाइ फोरबोफोरा
औ नंगौ नोंथां।
दे नोंथां होमबा।
औ।